हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ नामा
औ नोंथां‌ दङ दे
नोंथावना नोंथांनाव आङो देहानि देहानि सोमोन्दै एसे सावरायगोमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन दे
नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो गोदै देहाया मा माबायदिमोन आरो दा माबायदिमोन अननानै फोरमायना होलाय
औ नोंथां ओ देहायारिनि ओ सोमोन्दैथ' ओ दा बुंनो थाङोब्ला जोंना गिबियावनो जेरै हाय ओ देहाखौ जोङो जोथोन लाखिनांगौ एबा जोंनि देहाया जेबो खहा जायो। जोङो बायदिसिना मुवा जानांगौ एबा जोङो बायदिसिना आ जों गावनि देहाखौ जोथोन लानायनि थाखाय बायदिसिना खामानि मावनांगौ आरो दा गोदोनि समखौ लाना थांनानै। लानानै बुंनो थाङोब्लााथ‌ दा गोदोनि समाव गोदोनि समनि आथिखालनि मानसिफोरनि देहा दानि समनि मानसिफोरनि देहायाथ जोबोद फाराग दोङो नङा होमबा नोंथां। दा गोदोनि समनिखौ लानानै बुंनो थाङोबाथ‌ गोदो आबै आबौ बा गोदोनि समनि मानसिफोरनि देहाफ्रा इनिखायनो मोजां मोजांमोन। यो बिथांमोना जेरावखि जाया मानो गोदो गारि मथर गैयिनि थाखाय। थाखाय बिथांमोना बांसिन जेरावखि जाया मानो जि खामानियानो जाया मानो बिथांमोना आ उम थाबायनानैनो बांसिन थांलाय फैलाय खामनाय एबा खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
जेरैहाय गोदोनि समावबो आबाद मावनायावबो ट्रेक्टर बायदिसिनाबो गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो हालेवनायाबो जोंना एसे देहाया बिदि मोजां थायोमोन आरो नोंथां लोगोसेनो गोदोनि सुबु समाव उम मानसिफोरा एबा गोदोनि समनि मानसिफोरा ओ‌ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय ओ फिथाय सामथाय सामथायजों लोगोसे मैगं थाइगं बायदिसिनाखौबो बुथुमना जायोमोन जेरैहाय मैगं थाइगं खौबो जानाय लोगोसेनो बिथांमोना मुलि बायदिसिनाखौबो ओ मिथिंगानिफायनो बुथुमनानै नै खांनानै बानायोमोन जायखिजाया सानायानो जा लोमजायानो जा बायदिसिना एसे एनै बेमार आजार जायोमोन नालाय नाथाय गोदोनि समाव बिदि बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनामोन आरो। मानोना बिथांमोना जोबोद ओ‌ खस्थ खालामोमोन एबा खामानि मावोमोन लोगोसेनो जानाय लोंनायखौबो जेबो मुलि बायदिसिना होआबालासिनो मिथिंगानिफायनो खांनानै जायोमोन जेरैहाय गोदोनि समाव हाग्रानिफायनो नायगिरना जानाय ना ओ बायदिसिनाखौ खौबो हाग्रानिफ्रायनो जायोमोन दा जेरै हाय हाखर बायदिसिनायाव आ रासायनिक हासार बायदिसिना बिजियारि बायदिसिना ज होनानै फेदेरो नालाय नाथाय हाग्रानि नायाथ मोनसे ओ माबा नालाय बिदिनो आ बे
जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। बिनिखायनो बिसोरनि देहाफोराबो सोलेरफोराबो मोजां थायोमोन उम बिनिखायनो बिसोरा जेबो बिदि बेमार आजार बा एबा दानि समाव जेरै मानिनो गोनां जायो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय बि दि जेबो बिदि फालिनो गोनां जायाखैमोन आरो नाथाय दानि समाव नायनो थाङोबा थ' जोंना जोबोद ओ देहानि थाखाय जोबोद ओ जोथोन लानो गोनां जायो जेरैहाय फुंआवनो सिखारनानै जों देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय ओ सिखारनानै जोङो फुङावनो सिखारनानै थाबायनो थाङो थाबायनो थांनाय लोगोसेनो जोंङो फुङाव दै लोंनांगो दै लों गुदुं लोंबोला जोंनि देहाया सानसेनि थाखाय मोजाङै थायो एबा जों एनारजिखौ मोजां मो नो आरो लोगोसेनो जोङो ओ बिदि बिनि अनगायैबो जोङो खामानि दामानि आबाद फोथाराव मावफानांगौ एबा आबादथिलियाव जों बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होफानांगौ बिदि मावब्लाबो जोंना खायसे देहाया मोजाङै थायो जेबो खहा जाया आरो लोगोसे जोङो जानाय लोंनायनि फार से नोजोर लाखिनांगौ जेरैहाय बायदिसिना मुलि बायदिसिना होनायफोरखौ जोङो बिदि जा जानो नाङा ओ बायदिसिना बांद्राय हाथाय बाजाराव बायना मोननाय ओ थाव बायदिसिनाफोरखौबो बथ'लनि पेकेटनि बायदिसिनाखौ जोङो जानो नाङा आरो बिदिखौ जायोब्ला मा नुयो जोङो गेस्टिक बायदिसिना जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला जेरैहाय मुदुफुल बिबार थाइजौनि बोथोराव थाइ जौ फिथाइ खान्थालनि बोथोराव खान्थाल फि थाइ ओ नालेंखर फिथाइ बायदिसिना फिथाइ बेफोरबायदि दंफाङाव थानाय फिथाइफोरखौ जानांगौ आरो बे बेफोरावथ' बांद्राय मुलि होआ नालाय बा न'खरावनो जोङो गायनानै जानो हा यो नालाय बिनि थाखायनो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थायो आरो लोगोसे देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो मैगं थाइगंखौबो न'आवनो गायनानै लानो नांजानांगोन मानोना हथाय बाजारनि मोननाय मुलि फोरा मालाबा बांसिन मुलि बायदिसिनाखौ होनाय नुयो नालाय बेनि थाखायनो जोङो जेसेबां हायो न'आवनो गायना जानांगौ आरो नोंथां। मोनोना देहाखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानो थाखाय बिदिनो बायदिसिना जोथोन लानांगौ आरो दै लोंनाय निफ्राय बायदिसिना बिदि ओ बिदिनो देहानि बागै बुंनो थाङोब्ला आरो गोबां दंबोयो अब्लाबो आङो जाखिनि मिथियो एबा जाखिनि गाव फालियो बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायबाय ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जानाय लोंनाय सायाव एबा देहाखौ जोथोन लानायनि
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दासान्दि जोंनि ओनसोलाव बेमार आजारा गोबां जानो हमदों मानो होमबा मैगं थाइगंआव गोबां मुलि होनाय जायो न'आव न'आव गायनाय बायदि जाया हाथाय बाजाराव गोबां मुलिनि मेगं फाननाय जायो बेफोरबायदिखौ जों सुबुंफोरा बायनानै जायो बेफोरावनो जोंनि देहाया गोबां खहा जा जायो मानो होनबा गोदोनि दिनाव गोबां गोबां खांथिंनानै मैगं मैगं थाइगंखौ जायोमोन। गोदोनि दिनाव गोबां आबै आबौमोना गोबां ना गुरनानै खांख्राइ बायदिसिना नागिरनानै जारि बिलाइ मानि मुनि गोदेर गोबां खांथिंनानै जायोमोन बेफोरबायदि बेफोरबायदि मैगंआ मुलियाव गोलैयो नालाय गोबां देहाखौ गोग्गो खालामो खालामोमोन आरो दानि ओनसोलाव नायागिरना जानाया गोबां खम जानो हमबाय बेखायनो जोंनि देहाया गोबां लोरबांबो जानो हम गोबां सुबुंफोरा बेमार आजाराव गोग्लैनाय जानो हमबाय बेखायनो दासिमबो खायसे खायसे सुबुंफोरा न'आव फोनानै न'आव फोनानै मुला बेसर बायदि बायदिखौ फोनानै दासिमबो न'नि हासार न'नि हासार होनानै जायो आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा गोबां बायनानै जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो सोलियो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलियो अननानै फोरमायना होलाय
औ नोंथां नोंथांनि जा फरायनाय बायदियानो बिदिनो नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों दा दानि समाव दा बिनि बारा मैगं थाइगंफोरखौ मोननो गैलिया बा दानि समनि मानसिफोरानो बांसिन खम सिनायो आरो मिथिंगानिफ्राय बुथुमना जानायखौ एबा नागिरना जा खम भागो आवनो नुयो बेनि गामि ओनसोलाव बांसिन नागिरनाय जायो जेब्लाबो ओम बांसिनानो हाथाय बाजारावनो दायरेक्ट बायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायाव नागिरनानै जायो होनोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरैहाय जारि बिलाइ ओ लोगोसे मानि मुनि गोदोर उदै लोगोसेनो आरो बायदिसिना दिंखिया मैगं समजों लोगोसे आरो बिदि बायदिसिना मैगंखौ मोनो आरो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ बिदि नालेंखर फिथाइ थाइजौ फिथाइ लिसु फिथाइ मैदुफुल फिथाइ बिदि बायदिसिना फिथाइनि दंफां लाइफांखौबो जोंनि ओनसोलाव थाङो आरो दा दानि समाव दा मैगंखौ नागिरना जानायजों लोगोसेनो जोंङो हाग्रानिबो जोंनि ओनसोलाव ना गुरना जानाय हुदाया दङ ओ ना गुरनाय समाव जोङो नाथाय गोदोनि समाव जेरैहाय खबायफा खबायफा ना मोनो नाथाय दानि समावथ' जोबोद खम मोनो एबा नाफोरखौ खम नुयो दा हाग्रानि नानि मुं लायोब्लाथ' मोननैसो जेरैहाय ओ फिथिख्रि ना बालाबाय खोथिया ओ जेरैहाय सें ना मागुर ना बिदि बायदिसिना नाखौ मोननो थाङो थेवब्लाबो दानि बे समावथ' बांसिनानो दैखर बायदिसिनायाव फिसिनानै जानायखौ नुनो मोनो बिदि गुरनायखौ खम नुयो एबा दानि समाव बिदि हाग्रानि नाया जोबोद खम जालांबाय नालाय बिनि थाखायनो माबा लुुबैबाबो मोनो थांला होननायखौनो बुंजासिगोन आरो नोंथां
आ बिदिनो थेवब्लाबो जों बे बेफोर हुदाखौ अरायबो लाखिनांगौ मानोना बेफोर जोंनि देहायारिनि थाखायबो मोजां लोगोसे जेखाय गुरबोला जोंना एसे माने एक्सेसाइस होननाय दङ जे बे मोनसे बियो जोंना देहाया मोजाङै थायो नोंथां दा नोंथांनि ओनसोलाव बिदि जेखाइजों ना गुरनाय जाय हुदाया दङना गैया नोंथां फोरमायनो हागोन नामा
जोंनि ओनसोलाव दासिमबो जेखाइजों गुरनाय हुदाया दं मानो होनबा जेखायजों गुरनाय हुदाखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेबायदि बेखौ गुरना जाबा जोंनि देहाया गोग्गो जायो मानो होनबा बायनानै जास्लायस्लाय जों गुरना जानायाव जोंनि देहायाबो जेबो खहा जाया बेबायदिनो जों जोंनि ओनसोलाव ना गुरनाय हुदाया दासिमबो दङ नोंथां नों जोंनि ओनसोलाव माबायदि माबायदि दङ अननानै फोरमायना होलाय?
औ नोंथां हो एसे आगोलावसो फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो। बे हुदाया गोदो गोन आरो दासिमबो दङ' ओ बिदि नागिरना जानाया जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनियाव गासैबो गोदोनि रखमैनो ओ दैज्लां बोथोरावबो एबा मेसें बोथोराव बिदि गुरना जानाय हुदाया दङ आरो नोंथां।
फथा जानथानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फिथाइ सामथायाइ गायनाय जाय समजों सम'जों लोग गोसे एसे फोरमायनो हागोन।
मा होन्दों नोंथां मोजाङै खोनायासै?
औ नोंथां दा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि? ओ फिथाइ सामथाइनि दंफां गायनो थाङो ए बा मोननो थाङो फिथाइ सामथायाइ बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' गासैनिबो न'खरावनो जाय जाय बिफांखौ जों मिथिखायो थायजै बि थायजै फिथाय खान्थाल फिथाय लिसु ल लिटक नारेखल गोबां बिबागनि फिथाय सामथायानो जोंनि न'खर न'खराव थाखायो बे फिथाइ सामथायाइखौ जोङो बायनानै जास्लायस्लाय जों न' न' न'निखौ जा जानाया जों देहाया होमबा बैफोर फिथाइआव मुलि होआ जायफोर फिथाइखौ जों बायनानै जायो बै मुलिहो मुलि होनाय फिथाइखौ जों जायोब्ला जोंनि देहाया खहा जायो नोंथां। होमबा होमबा जोंनि देहाया लोरबांबो जानो हमो बेबादि बायबनानै जानायखै बायनानै जाबा बेबायदिनो जोङो निनि फथायखै जा न'आवनो जायो बेबायदिनो जोंनि देहाया न'नि फिथाइखौ जाबाथाय जों गो गोगो मोनो आरोोना नोंथां।
ए
नोंथां नोंथां नोंथां समाबो जोंना जानानै फैबाय।
दा
अ' बेखिनियावनो दोनथ'सै नोंथां होमबा।
ओं थांगा जोदों